अ ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथां।
औ थेंकिउ। जागोन साबायखर।
गोजोननाय थाबाय। दा हास माबोरैजाय जाना दङ। बोथोरनि थासारिया बोरै जानानै दं दा?
दा बोथोरनि थासारिया बर्थमान बो थोरनि थासारियाथ' मोजाङैनो दङ' बायदि इसेबां गरमद्रायबो जायाखै। इसे नोङो कन्ट्रलै थानो हायो आरो। दर्ज'यै लाखिनो हायो निजि गावनि देहा खौ फिट लाखिनो हायो मोजाङै एसेबां गरमद्रायबो जायाखै बोथोरा दान्दिसे साया दंफां सायाफोराव जिरायनानै थानो हायो बा नों एसे गरमा ए एसेबां गरमद्रायबो जायाखै।
आमाव औ औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय।
औ।
खोनाबाय?
हेलौ। औ आं आंनि खोनाबायदा?
खोनादों।
अ अ दासान्दि बरथ'मानाव नोंथांमोननि हामाव इडुकेसननि लाइनफ्रा माबायदि जानानै दंथ'यो दा फरायनायनि बेलायाव?
इडुकेसननि लाइनखौथ' आं दा माबोरै बुंनो इडुकेसननि लाइनाव जाय रोंनानै थादों सोरबा रोंनानै बिदिनो सोरबा द्रब दोनदों बाखि माखासेयाथ' गोसो होयो जबनि लाइनाव माखासेया गोसो होयो माखासेया गोसो होआ माखासेया इडुकेसन लानानै इदिनो जेबो एप्लाइ होबाबो सोरबा साक्सेस जायासै सोरबा साक्सेस जादों। बिदि आरोखि दा माख माखासेयानो दा जब मावग्रा मानसिया नो खम आरो माने फरायनानै बेखार द्रप थानाया ओरैनो बा सेबेन्ति फारसेन सो दंङ' आरो।
औ। साखरि लानाय बेलायावबो दानिया रां रूफा नंङाबानो लानो हायै बादि जानानै थाबायना
औ।
फारसेथिं आरो पारसेनटेजफ्रा मोजां जानांगौ।
औ।
उम ओरैनो नोंथांमोना न'खराव साबेसेसो जायो?
जोंहा गासै सातजोन जायो स्निजोन जायो।
अ अ आतसा आतसा। उम।
नोंथांनि नेटआ मोजांङै नांङाखै एसे मोजांङै नांनाय खालाम मोजांङै खोनाफैयाखै।
औ नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जाना दंङ औ खोनादों खोनादों एसे लेट लेट जाबाय थायो माथोआ एसे नेट नांङैनि थाखाय
औ
उम ओरैनोथ' दा खोनाबाय
औ खोनाबाय
आं ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावथ' ड्राग्स एडिक्टेड ओरै माबा जानाय गानजा सोबनाय बेफोरबायदिथ' गैया
बेफोरदिथ'
उम
खेला गेलेनायफोराव एडिक्टेड
औ औ बेनिफ्राय ओ खोनादोंना नोंथां
अ ओरैनो ओ समाज जौगानायनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां समाजा मानि थाखाय जौगायाखै आपो मा खालामबा जौगागोन बेफोरनि बागै।
समाजाव बिदिनो आं बेखौ बुंनो सानो समाजाव जौगानाय मानि थाखाय जौगायाखै होनोब्ला जोंना गावबा गाव मावनांगो खामानि